औ। औ मा खालामदों नोंथाङा औ खोनादों नोंथां। औ मा खालामदों नोंथाङा।
आं दंथैयो नोंथां।
दा नोंथां जोङो टपिकनि सायाव सावरायनोसै नामा।
औ।
औ दा टपिकआ जाहैबाय जेनेबा जोङो। आबाद जेनेबा जोंङ आबादखौहाय माबोरैहाय मावो जेनेबा। मा बोथोरावहाय जोङो माबायदि आबाद मावो। बिनि सायाव एसे फोरमायनानै होदो नोंथाङा।
जोङो माइ आबादखौथ' जों गाहायै। मौसुमि ओनसोलफोराव मावनायखौ जों नुनो मोनो नङा होनबा।
औ औ।
औ आरो। गोदोथ' जेनेबा दैज बेबायदि दैज्लां बोथोरावनो माइ आबाद। मावनायखौ जों नुयोमोन नाथाय। दा आथिखाल मुगायाव जोङो मेसें बोथोरावबो माइ आबाद मावनायखौ नुनो मोनो। मोनो नङा होनबा औ।
एल' नोंथां।
औ खोनादों नोंथां बेबायदिनो। आरो गोबां जेरै। मौसुमि ओनसोलाव माने मावनाय जायो आरो गोबां अखा हाग्रा माने फैलाव दहल आरो। गुदुं आबहावा गोनां ओनसोलाव माइ आबादनि थाखाय माने गाहाम आरो। बैसाग दाननि अखाजों जेरै दैज्लांनि हाया गोरै जायोब्ला। खुथिया फोनो हालुवाफोरा हाल होनाय। बेखौ जों नुनो मोननाय नङा होनबा।
औ।
औ गोदोथ' जेरै जोङो मोसौजोंनो। हालेवनायखौ नुयोमोन नाथाय दायो जोङो बांसिनै। जेरै दारिमिनारि। मेचिन गोबां रोखोमनि जेरैहाय। ट्रेक्टर बायदिफोरजों जोङो बांसिन हालेवनायखौ नुनो मोनो। औ आरो बेबायदि जेरै मोसौनि बिबांखौ जोङो। गोबां खमायलांनायखौ नुनो मोनदों आरो बेफोरफोरखौ दा बांसिनैनो माने। मोसौजों हालेवनायखौबो जों नुनो मोनलिया नङा होनबा।
ओव ओव नोंखौ।
बेबायदिनो जेरै हायाव हासार सारनानै हाखौ मुजिहोनानै। नि दोनो। आबाद मावनायसै नङाब्ला माने माइआ। मुगिरा जायो होननानै बुङो आरो आरो अखा बुरजा। बुरजा हानाय जेरै अखा ह बुरजा हानाय लोगो लोगोनो माने खुथिया दब्लायखौबो। एवख्रांनानै हाब्रु खालामना लायो आरो अब्ला माने। माइज्लिखौ माने दैयाव।
ओ सानसे बा हरसे सोमनानै दिननायखौ जों नुनो मोनो।
औ
माइज्लिया दोनखांनायजों जेरै बेसि जावनानै माने बाथ' बाथ' जायोना अबबा ओ खुगा मह बेबायदि बाथौ खुगा बायदि जायो आरोना बाथौ खुगा महर लायो होननानै बुङो आरोना। अब्लानो माने खुथिया फैयो आरो खोथिया फोननायखौ जों खुथियाफोरनि थाखाय थाग थियारि खालामनायखौ जों नुनो मोनो।
औ औ
औ होमबा नोंथाङाबो एसे फोरमायनो हागोन नामा? जेरै आंथ' माइ आबाद मावनायनि बाथ्राखौ नोंथांनो फोरमायना होबाय बेबायदिनो आरो गुबुन गुबुन गोबां आबादफोर दं बेफोरनि सोमोन्दै एसे फोरमायबाय।
जागोन नोंथां दा जोंहाथ' आबाद होननानै बुङोब्ला जोंहाथ' मोननै ओ बोथोराव जों आबादखौ मावनाय जायो जेरैहाय जोंहा बुंनो थाङोब्ला मेसें बोथोर आरो दैज्लां बोथोर बे मोन नै ओ माबायावहाय मावनाया माने गुबुन गुबुन ओ रोखोमै जोङो आबादफोरखौ मावनाय जायो आरो, जेनेबा गुबुन गुबुन आबाद खौ जोङो बोथोर लायो बोथोर माने मावनाय जायो आरो जेन'बा जोङो दैज्लां बोथोराव मावनाय हिसाबै जेनेबा जों बुंनो थाङोब्ला जोंहा बिदिनो ओ मैगंफोर जेरै जिंखा, फोरला इदिनो खुमब्रा जोगोनार बिदिनो मैथा बायदि गोबां माने बेफोरखौहाय माने जोङो दैज्लां बोथोरावहाय जोङो मावनायखौ जोङो बांसिनै नुनो मोनो आरो।
औ नंगौ।
गाहाइयै ओ बांसिनै आबाद मावो होननानै बुङोब्ला जोंहा बर'फ्रा गोदोनिफ्रायनो जेनेबा माइ आबादखौनो जोंहा गुदि आबाद हिसाबै जोंहा मावनानै मावनायखौ जोङो नुनो मोनो आरो। आरो जोंहा ओ मेसें बोथोराव मावनाय आबाद फोर होननानै बुङोब्ला बिदिनो जोंहा जेनेबा गोरान खेथिफोरा मावो आरो बांद्राय दै गैयै समावहाय जेनेबा बिदिनो जोंहा ओ बानलुफोर जेनेबा बानलु सिब्रुफोर जोंहा ओ आबाद मावनाय जायो। बिदिनो आरो थाइबें थरमुस बेफोर बायदिनो आरो गोबां ओ माबाफोरखौहाय जोङो आबादफोरखौहाय जोङो मावनाय जायो आरो। दा आङो ओ जेनेबा माइ गायनायनि सायाव एसे फोरमायनानै होनोसै जेनेबा दैज्लां बोथोराव मावनाय माइ आबादनि सायाव। जेनेबा जोङो माइखौहाय माबोरैहाय मावो। बेखौहाय जोङो आं एसे फोरमायनानै होनोसै आरो नोंथांनि ओ नोंथांनि सिगाङावहाय। माने जोंनि एरियायावहाय माबोरैहाय जोङो ओ माइ आबादखौ ओ खालामनाय जायो, बेफोरनि बागै एसे फोरमायनानै होनिसै। जेनेबा गिबियावहाय जोङो ओ माइखौहाय जोङो सोमनानै लाग्रोयो। जिहेथु जोंहा माइलि खालामनांगौ जायो नङा होमबा? दा नोंथाङा बुंनाय बादिनो जोंनि थिंबो माने बिदिनो हरसे बा हरनै माने बेखौहाय दैयावहाय सोमनानै दोनो आरो। बेनि उनावहाय जोङो बे खौहाय बोरियायाव बोरियाव बोखांना दोननानै माने बेखौहाय हा बा हाफोरावहाय माने लखबनानै दोननाय जायो आरो। थारमाने जों बेखौ लखबना दोननाया जाहैबाय माने जोङो ओ बेखौहाय गाजा बेरहोनो थाखाय बिनि माखासे खिलांफोरखौ माने जोङो ओ गाजा बेरहोनो थाखाय माने थालिर बिलाइ बा प्लास्टिकफोरजोंहाय खोबहाबना दोननाय जायो आरो। जेनेबा हरसे बा हरनैनि उनाव बेयो बेरनानै जोङो बेखौहाय ओ फोथारावहाय जोङो फोनो हायो आरो, जिहेथु जोंहा हालेवनानै दोनखानाय हायावहाय जों बेखौ फोनाय जायो आरो बेखौ। जिहेथु जोंहा गायनो थाखाय खोथियानि गोनांथि जायो नङा होमबा?
औ नंगौ।
दा बेनि उनावहाय जोङो हाखौहाय माने ओ गिबियावहाय जोङो खारायग्रोनानै लायो। जिहेथु जोङो गिबि हालेवनायखौहाय माने खारायनाय होननानै बुंनाय जायो आरो बेनि उनाव जोङो नैथि हालेवो बेखौ होनो जोङो सामार होनाय जोङो नैथि हालौवनायखौ बेनि उनावहाय जोङो मोनसे हालेवबावो खनसेबाव जेनेबा जोंहा गोबां हालौनांगौ जायो आरो बिदिनो थाथ' थाथ'नो जिहेथु हाया जोंहा मुजिनांगौ जायो नालाय बेफोरबायदि आरो बेनि उनावहाय जोंहा आलि आलिफोरखौहाय जोंहा दाननानै खोनानै माने साफा खालामनानै जोंहा लानाय जायो जिहेथु जोंहा माइ आबाद मावनायावहाय माने हाग्रा जाया आरो आलिफोराहाय माने साफायै मोजाङै थायो बेफोरबायदि हिसाबै जोङो आलिखौ दानो आरो खोयो आरो दा बिनि उनावहाय जोङो हाखौ मोजाङै माने एवनानै माने हाब्रु खालामनानै हाग्रा गैयै खालामनानै माने जोङो बेखौहाय माइ जिहेथु जोङो फोनानै दोननाय माइ बेखौहाय जोङो फुनानैहाय गायनाय जायो आरोखि दा बेनि उनावहाय जोङो माइ गायखांनायनि उनावहाय जोङो बिदिनो ब्रै दान बा थाम दानसोनि उनावहाय जोंहा बेखौहाय मोननायखौ माइ फिथाइ थायनानै जोङो मोननायखौ नुनो मोनो मोनो आरो दा बिदि मोननायनि उनावहाय जोङो बेखौहाय हानाय जायो आरो दा गोदोनि समावथ' जोंहा माने दानि समावबो आखाइजोंनो हायो नाथाय खायफा खायफा माने सुबुंफोरा दा मेसिनफोरजों हा होनायखौ जों नुनो मोनसै आरो
औ नंगौ
दा बेनि उनावहाय जोंहा माने हाखांनाय माइ हाखांनायनि उनावहाय जोङो माने मारा होनाय जानानै फैयो दा जोंहा मारा होनाया जोंहा मोसौजोंबो होयोमोन आरो गोदोनि समावहाय बांसिनै नाथाय दायो माने दानि जुगजों गोरोबफानानै माने मेसििनजोंनो माने होनायखौ जों नुनो मोनसै मानो होनोब्ला मेसिनजों माराखौ होयोब्ला जोङो माने बांद्राय आलाय सिलाय जाया आरो गोदोनि बायदि बिदि माने मोजाङै स्र' स्र'यै माने जोङो माइखौ मोननो हायो आरो आरो जोंहा बिदिनो गोबां टाइमा लस जायालासिनो माने खम समनि गेजेरावनो जोंहा माइखौहाय दिहुननानै लानो हायो आरो दा बेखौनो जोङो उननि समाव जानो थाखाय जोङो बेखौनो दोनथुमनानै लानाय जायो आरो दा नोंथाङाबो एसे फोरमायबावनो हागोन नामा
हागोन औ होमबा नोंथाङा गोबांखिनिखौ बुंलांबाय आरो जोबोद मोजाङैनो बुंलांबाय नङा होनबा बेबायदिनो जेरै जोङो माइाय गायनायखौथ' जोङो सावन दाननि गेजेराव फोजोबनायखौ माने जों नुनो मोनो आरो आरोना नङा बा बेबायदिनो औ बेबायदिनो जेरै माइ थरायनाय समावबो आबादखौ माने जों जोबोद मोजाङै नायफिन नांगौ जायो नङाबा फिथाय औ फिथाइ थायनायफोराव जेरै एम्फौ अरनाय खौ जों नुनो मोनो नङा होनबा बेनिखायनो जोङो बै सम समावहाय जोबोद मोजाङै आबादफोरखौ जोङो नायनांगौ जायो माइ आबादखौ बेबायदिनो जेरै गोबां आबादफोर दं जों आरो आरोबाव गोबां आबाद मावनाय जायो जेरै नोंथाङा दसे सिगांं बुंलांदोंमोन गोबां जेरै मैगं थाइगंनि आबादफोरखौबो माव नुनो मोनो जोङो बेबायदिनो जेरै आरो बिनो मेसें बोथोरावबो जों आबाद मावनो नुयो जेरैहाय बरा माइ होननानै नानै बुङो बे आबाद माइ बेबो बि आबादखौबो जों मावनायखौ नुनो मोनो थिग बेबायदिनो आरो गोबां जेरैहाय ओ मेसें बोथोराव जों आबाद मावनाय खौ नुनो मोनो गोबां मैगं थाइगंनि आबाद मावनाय नुयो जोङो। आरो जेरैहाय आरो गोबां जेरै ओम बेसर सिबिं देमसि जुखाम बा खुसेर बायदिनिबो जोङो आबादफोरखौ मावनाय नुनो मोनो नङा होनबा। आरो जेरै मेसें बोथोराव गोबां रोखोमनि मैगं थाइगंफोर जेरैबायदि गायो बेबायदि दिनो दैज्लां बोथोरावबो जों गायनायखौ नुनो मोनो नङा होनबा।
औ दा नोंथां औ दा जोंनाथ' समाबो जानानै फैबायदि बे
औ औ औ होमबा दि नैनि जोंनि माइनि सोमोन्दै जोङो सावरायनाय माइ आबाद मावनायनि सोमोन्दै सावरायनायखौ बेखिनियावनो दोननोसै ओं। नोंथां मोनसे गोदान आयदाजों सावरायलायनसै
औ
औ गोजोनथों।